हेलौ! हेलौ नोंथां? हेलौ
हेल'
खोनादोंना? हेलौ
खोनादों
हेलौ
ना नोंथां?
औ खोनादों ओं।
बे प्रब्लेम मार खोमा।
औ नेट प्रब्लेम।
दे नोंथाङा अब्लानि सायाव सावरायनो?
सावरायनाया बर'नि बैसागोनि सायाव सावरायजागोन नोंथां। हेलौ हेलौ खोनादों ना नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ
दे नोंथां अब्ला दिनै मा आयदानि सायाव सावरायो?
अ दासो खोनादों। खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ
औ खोनादोंं आं नोंथां।
हेलौ
खोनादों ना नोंथाङा?
उम दासो खोनादों नोंथां।
औ आं खोनाबाय दंमोन दे बिदिब्ला जों माइदानि सायाव सावरायनो दिनै
बैसागुनि सायाव सावरायनो हागोन नोंथां।
बैसागुनि सायाव ना अ बिदिब्ला नोंथांखौ बैसागुनि बागै फंनैसो एसे फोरमायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय
औ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' बैसागुआ जोंनि बर' बर'निनो मोनसे रंजा थाइ फोरबो बोथोरजों सोमोन्दो थानाय बे जेब्ला जों जेब्ला जों बैसागु बोथोर सफैयो होमब्ला जों गथ' गथाय बोराय बुरै गासैबो न'खरावनो रंजानाय फैयो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों आङो नोंथां।
आरोबाव
सैत्र' दाननि जोबथा सानखालि जेनेबा जों मोसौखौ ओ मोसौनि बैसागो होननानै बुंनाय जायो बे सैत्र दाननि जोबथा सानखालि मोसौखौ जों थुखैनाय जायो। बेयाव मोसौ थुखैनायाव ओ हालदै फान्थाव लाव बायदिखौ जों साखा साखा हानानै ओ फुङावनो मोसौखौ जों थुखैनानै ओ लाव साखा साखा हानायखौ गोदोनायाव ओ सारनानै होयो आरो न'नि बा ख्रि आरो गलि बायदियाव जोङो बे हानानै गायनाय फिथाइ सामथायाइखौ जोङो न'आव टेबोलजों हेब माबानानै खानानै दोनो आरो नोंथां
औ खोनादों
आरो मोसौखौ बिलो आरो दैमाफोर थानाय जायगाफोराव बिलो आरो दैमायाव थुखैहोयो। बेयाव ओ मेथाइबो खननाय जायो। मोसौ बैसागो जोबखांनायनि उनाव मानसिनि बैसागो फैबाय बे मानसिनि बैसागोआव गिबि सानखालि गिदिरा उन्दैखौ अननाय उन्दैया गिदिरखौ सिबिनाय मान बावनायखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो फालिबोदों आरो नोंथां।
औ मोजां
उ बे बैसागुआव ओम बेनि उनावहाय जोङो थैनानै थांनाय सुबुंफोरखौ जोङो गोसोखांनानै फिथाइ सामथाइ बायदि गाननाय जोमनाय बावो। आरो बे सेथि बैसागोखालि जों न'खराव फुजा फोरबो बिदिनो गिदिरा उन्दैखौ अननाय उन्दैया गिदिरखौ सिबिनाय खुलुमनाय मान बावनाय जों माने बैसाग एक थारिखाव जोङो नुनो मोनो। लोगोसेनो एक थारिख जोबखांनायनि उनाव जोङो हानजा हानजा न'खराव मोसाहैयो। बे मोसानायाव जोङो गोदोनि खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै मोसानायखौ माने एसे खम नुोनाय मोनबाय आरो नोंथां। खोनादोंंना? हेल' हेलौ। बे बैसागु रंजानायाव जों खाम सिफुं दरखार जथा, खाम, सेरजा, जाबख्रि लानानै जों सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै जमा जमा मोसायो आरो गोदोनि बायदि बे खाम जथा लानानै मोसानाया एसे खमायबोनायखौ नुबाय आरो नोंथां।
औ
ओ बांसिनानो बक्स लानानै मोसानाय बक्स लाना मोसानायखौ जों नुनो मोनो।
औ उम दा ओ नोंथांमोननिथिंहाय ओ खाम जोंनि बर' हारिनि गान बर' हारिनि दामनाय देनाय जों बांसिन बैसागुखौ रंजायो होनना ओ बक्स बा मिउजिक बक्सफोरखौ लानानै रंजानायखौ बांसिन बांसिन नुनो मोनो नोंथांमोननिथिं।
दा जोंनिथिं बांसिनानो खाम लानायखौ बुहुद खम नुनो मोनसै आरो नोंथां। बांसिन दा बिदिनो बक्स लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो।
मा होनदोंमोन नोंथांआ खोनायाखै खनसे बुंफिननो हागोन ना?
अ हागोन दे नोंथां।
औ।
जोंनियाव जोंनि गामियाव माने खाम लानानै मोसानाया बुहुद खम आरो नोंथां।
औ। नोंथांमोननि जों बिदि ओ बिदि दानि जुगावहाय गोबां
औ।
जायगायावनो माने जोंनि बर' हारिनि जि दामनाय देनायाव जुब बेफोरखौ हिसाबफोर फोरबोखौ फालिनायखौ जों गोम खम नुनो मोनसै। आथिखालनि जुगाव ओ सानफा एफा गोबां खम जाबोन हमदों ओ लोगोसेनो बांसिनानो बेयो ओ नोगोर सहर बा टाउन सहरनि खाथियावहाय एम बै बक्स लानानै दामनाय बक्स लामनानै बैसागु मागिनाय जों बेखौ नुनो मोनो नाथाय जों दाबो जे ओ नुयो ओ गोबां गामियारि ओनसोल बा गामि एरियायाव जों दाबो बर'नि नेमखान्थिखौ फालिनानै जि-जि गोदो जेरै सोलिदों दाबो बेफोरबायदिनो बैसागु फोरबोखौ रंजानायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंबो बैसागु फोरबोबा जोंबो बेफोरबायदि जों गोदोनि बर'नि हारिमुवारि दोरोङारि दामनाय देनाय बेजोंनो जोंबो रंजायो।
ओ।
खिन्थु बबेबा ओनसोलफोरावल'सो जों ए नुनो मोनो। जोंनि जुदि बेफोरबायदि ओ सोलिबाय थायोब्ला खाम अम बक्सफोरजों लानानै मोसानायखौ नुनो नुबाय थायोब्ला जोंनिया बर' हारिया बा बर' हारिया बा बर' हारिनि जि जारिमिन बा बर' हारिनि हारिमु बेयो सानफा एफा खमायलांनो ह हमगोन बा ओ जोबलांनो हमगोन इयुन समावहाय। बेनिखायनो जों जेसेबांखिनि हायो एसेबांनो जोङो बर' हारिनि दोरोङारि दामनाय एबा खाम सिफुं ज था सेरजा बेफोरजोंनो जों बैसागु बोथोरखौ रंजानांगौ हायोब्ला आरो नों नोंथांमोननिथिंबो मोनसे ससियेल एवारनेस लानानै। ओ लानांगौ बेफोर जाहाथे नों नोंथांमोननिखाय जुदि खाम, सिफुं, जथाबै जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनायखौ जुदि एम खम बे जोंङो बैसागु फोरबोखौ फालिनायखौ खम नुनो मोनोब्ला बेनिखायनो जोंबो गोख्रों जानांगोन नों आं बयबो बर' सुबुं माहारियानो गो ख्रों जानांगोन बेनि सायाव जाहाथे ओ बेफोरजों गेलेनायफोरा जाहाथे गोमालाङाथों बे बेफोरनि थाखाय
नोंगौ नोंथां।
ओजों -ओजों साफा-साफा जोंहा ओ जोंनि बर'नि दामनाय देनाय आगजु बैजोंबो जोंहा गोबां सिनायथि मोनजायो बुहुमाव आरो ओ थांनाय बावैसो जोंहा सारा बुहुम नाङै बुहुमावनो वर्ल्ड वर्ल्डआवनो जोंहा मोनसे ओ नाम लानानै फैनो हादोंबा गोसारदों जोंनि जि जिथुनाखि। बर'नि ख्रिस्टि हान्जा ख्रिस्टिम हान्जा मोसानाय। जेरै ओ बागुरुम्बा दोहौ बेखौबो जोंहा ओम गोबां बुहुमसारा बुहुमावनो जों बेनिफ्राय। नाम मोननो थांदों बेफोरबायदिनो जोङो। हायोबा जों जोंनि गावनि बर' हारिनि दामनाय देनाय जों दामनाय देनायखौ जों माब्लाबाबो बावनो नाङा आरो जों साफा-साफा जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायजों जों ओ सोनारनानै थानांगौ जेरै थिग जोंना बेफोरबायदिनो। बर'नि दामनाय देनायखौ जोङो ओम जोंनि न'खराव बा गामि ओनसोलावबा फोराव जोङो आ फुजा फोरबो फालिनाय बै समावबो जों आर'ज गाबनाय। थायो जोंनि रोमबा गुबुन ओ माबायाव धोरोमावहाय आर'ज गाबनाय नेमखान्थि जे बे नेमखान्थि समाव जोङो। बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायजों खाम सिफुं जथा सेरजाखौ लानानै जोङो बाथौ बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबो बेफोरबायदि कालसारखौ हारिमुखौ जों लाखिबाय थायोबानो जोंनि बे बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायफोराबो थालांबाय थागोन इयुन समाव आरो बैसागु फोरबोफोरावनो जों जेसेबां खिनि बे बर'नि दोङारि दामनाय देनायजों बैसागु बोथोरखौ रंजायो अब्लानो जोंनि बर'नि बेफोरो गासैबो लाइमोनफोरा सानफा एबा साफा सानै बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायखौ रोंलांगोन जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय। जेंनाया रोङिनि बा दामनाय देनायजों बैसागु फोरबोखौ फालियैनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय गोबां लाइमोनफोरा दानि जुगाव आथिखालाव मदार्न जानानै जोंनि बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायखौ रोंलिया दामनो। बिनि थाखायनो जोंनिया बर'नि खाम सिफुं जथाखौ दामनो रोङिनि जाहोनावनो रेकर्डिं मेथाइ लानानै बा माखासे मिउजिक। लानानै जोंनि बर' हारिया बर'फोरा बैसागु फोरबोखौ मागिनायखौ जों बेनि थाखायनो नुनो मोनो बेखायनो जों गासै बो हायोब्ला इयुन जोलै बा इयुन समनि थाखायबो नोजोर बोनानै जों बर'नि दोरोङारि दामनाय देनायखौ लानानै बैस बोसोरखौ फालिनांगौ। थिग बेफोरबायदिनो रायलायबावनोबाबो नोंथां जोंनिया समा जानानै फैबाय बेनिखायनो दोनथ'लायनोसै सानबाय इयुन समाव लोगो मोन मोनगोनखौ नोंथांजों आसा खालामनाय जाबाय गोजोन्थों नोंथां।
दे नोंथां।